नना
औ खोनादों नोंथां खोनादों ना
औ नोंथ' औ खोनादों नोंथाङा फ्रि दंना दायो औ औ औ थ' जोंहा दिनै मोनसे बिनि टपिकस मोनसे लानो जे दैमा दैसा एबा दै लोमनायनि बागैजों रायज्लायनो हागोन ना नोंथां
औ थारैनो हागोन
औ नोंथाङाथ' जागायजेननो हागोन ना
औ हागोन हागोन दा दैबाना
औ औ नंगौ
दा दै बाना होनना बुङोब्ला दैबाना जानायनि जोंहा बेवहाय जाहोनफोर थायो बा जोंहा बे ज मिथिंगायारि जागोन आरो सुबुङारि जागोन थायो दा मिथिंगायारि जाहोन होनना बुङोब्ला जोंहा गोसा अखा हानाय बा गोबां सान अखा हाबाय थाब्ला बा दैसा दैसा बा दैमाफोरनि दैया बांलाङो आरो खाथि खाला ओनसोलफोराव माने बे दैया माबा होयो आरो बाना जाहोयो
औ
बा हान्थिनाय एबा हा गुग्लानाय बा हाजो ओनसोलाव हा गुग्लनि जाहोनाव दैसानि लामायाव अरायबो माने लामाया दैसानि लामाया अरायबो बन्द' जायो जाहोनाव दैया दैबाना महर लायो नङा होमब्ला?
औ नंगौ
औ दा बेनि गेजेराव बरफआ गलियो माबोरै हाजो सायाव थानाय गोबां बरफआ बोथोर दुंनायनि जाहोनाव थाब गलिब्ला दैसाफोराव माने ह थाद बा जोंहा हरखाब दैबाना फैयो दा बेनि गेजेराव जोंहा औ जोंहा जोंनिया जोमै गुग्लानाय बा मेट गुग्लानाय बा थामहिनबा एसे समनि एसे समनि गेजेराव बा जोंहा गोसा अखा हाब्ला गोख्रैनो दैबाना जायो। दा सुबुङारि जाहोनफोर दङ बा हाग्रा दानफायनाय दा बिफां-लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव हानि दै दैफोरा बेयावबो गोहोआ खमायो। बेनिखायनो अखानि दैया थाब दैसायाव थाङा दा बेनि गेजेरजोंनो जोंहा ओ माखासेेआ ड्रेनेस खान्थिनि गाज्रि जानाय थायो बेवहाय सहर एबा गामिफोराव नाला एबा दै थांनायनि लामाया मैला बा बायदिसिना बन्द' जानानै थाब्ला दैया थाब गलिना थाया थिग बेबायदिनो जोंहा गोबां अखा हानायनि समाव जोंनिया मा देंआ बुंफबना बा बायदिसिना ड्रेनफोरा बुंफबला बायनानै न'खर रैखा खालामनो थाखाय जोंहा बेवहाय मा हरखाबै दै हगारना होयो। दा जोंहा जि खौ लानानै खाथिनि गामिफोराव माने दैबाना जायो नङा होमब्ला। बा दैसानि नाला बा नालाफोरखौ लानानै मानसिफोरा गोबां सिन्था जानाय बा मानसि फोरा दैसानि खाथियाव न' बां बानायनानै दै थांनाय लामाखौ माने खम खालामो दा माखासे मोनसे दैबाना जानायनि जेंनाजों माखासे सुबुंफोरा भुगिनांदों आरोना दा दै बानाया सुबुं समाज आरो मिथिंगायाव गोबां गाज्रि जेंनाफोर सोरजियो। बा दैबानानि जाहोनाव बयनिख्रुइबो बांसिन खहा जानाय गाहाय जेंनाफोरखौ आं एसे बुंनो सान्दों बा न' बां बा जोंना आबादफोरा गाज्रि नस्थ' जानाय दा न' बां बायनाय दा गोबां मानसिनि थाग्रा न' बां बा लामा सामा आरो दालांफोरा माने दै बानायाव बायलाङो आरो बोहैलाङो।
औ
दा बेनि गेजेरजों जोंहा गोबां खेथि आबाद गाज्रि जानाय बा जोंहा बायदिसिना माइ आबाद बा बायदिसिना आबाद माने सानफ्रोमबो जोंना नांगौ जानाय फसलफोरा दैयाव गोबां सान माने दैजोंनो गोरोनानै बा दुबैनानै थानाय जाहोनाव नस्थ' जायो। दा बेनि जाहोनाव उखैनायनि जेंना जोंहा फैयो नङा होमब्ला? दा बेनि गेजेरजों जोंहा जिब खहा ओ जिब खहा आरो माखासे ओ जेंना जिब-जिबफोरनि खहा जानाय बा जेंना जानाय सुबुं आरो जिब जुनारनि थैनाय दैबानाजों बा दैबानायाव गोग्लैनानै गोबां सुबुं आरो न'खराव दोननाय जिब-जुनार बा जेरै-मोसौ, बोरमा, मावाजि, अमा बायदिसिना सैमा बायदि बायदि बेफोरो माने ओ थैनायाव बा थैनायखौ जोङो नुनाय जायो बा नुनो मोनो। दा थाग्रा जायगा बा गैया जानाय ओ मानसिफोरा बा बायदिसिना जिब जुनारफोरा बा न' बां ओ दैजों ओ गोरोनानै बा गोरोनायनायनि बा दुगैनायनि जाहोनाव बुरजा सुबुङा गावनि ओ न' बां गारनानै रैखाथि बा बायदिसिना ओ रिलिफ केम्पफोराव माने थाहैनांगौ जायो। जेराव थाग्रा आरो उन्दुनायनि गोबां जेंना जायो। बेनि गेजेरजों दैबानाजों माखासे सावस्रि आरो बेरामनि जेंना सोमजियो। बा दैैनि गा जानाय बा दै बानानि समाव लोंनाय दै फुंखाफोर आ मानि बिस गोनां मैला दैजों गोरोबनानै गाज्रि जायो जाहोनाव गो ग्गो लोंनाय दैनि आंखाल जायो नङा होमब्ला? दा बायदिसिना बेवहाय जोंहा बायदि बायदि बेराम गोसारो नङा होमब्ला? बा दैबानानि उनाव गोगो मार बारमण्डल गैया जानायनि जाहोनाव दडायारिया बा टाइफइड बा कलेरा आरो मुसरनि जाहोनाव मेलेरिया देंगु बायदि गिख्रुंथाव बेराम फोरा माने गोख्रैनो सोनारो आरोोना दा बेनि गेजेरजों जोंहा रांखान्थियारि खहा जायो बा बेफार बिजनेस बन्द' जायो बा लामा सामा गाज्रि जानाय आरो दैबाना जानाय ओनसोलफोराव माने ओ बेफार बिजनेस कारखाना आरो अफिसफोरा गोबां सान बन्द' थायो। बा बेनि गेजेरजोंनो सरकारनि बुरजा रां खहा बा लामा दलां आरो न' बांफोरखौ गोदानै दाफिननो थाखाय सरखारारनि बुरजा रां खहा जायो आरोना। दा आङो औ गोबाङानो बुंलांबाय दा नोंथांखौबो आं एसे बा नोंथांनिफ्रायबो एसे ओ फोरमायनायखौ खोनासंनो आं राजि दंमोन आरो जुदि नोंथाङा सम दङोब्ला।
जे नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय बे नों गौ आरो सैथो जे बिदिनो नोंथाङा सरखारनि जे बागै जे बिदिनो हाबा एबा साखरि मावग्राफोरनि बागैबो नोंथाङा जे बुंबाय जे थांनायाव बिदिनो सुबिदा आरो जे दैबानानि बागैबो नोंथाङा जे बुंबाय नोंगौ बि सैथो जे नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंनाय नंगौ जे आंबो बिदिनो फंनैसो बिदिनो बाथ्रा बुंनो सानदों जे बाङाय बिदिनो गोजौ ओनसोलनि बागैबो जे दैबानानि बागै आं बुंनो सानदों जे गोजौ ओनसोल एबा हाजो जे जों सिमसा बर'आव बुङो जों सिमसा आरो जे बे ओनसोलाव दाखालि बावैसो जे जानानै थांनाय जे जाथाय मानसिनि बिदिनो जिउ खहा बिदिनो जानानै थांनाय आरो बे जिउ खहा बिदिनो जानानै थांनाय बिनि जे बेयाव जानाय जे जाथाय बे दैनि बानानि जाहोनावनो जादों जे दै बानाया बिदिनो मानसिनि थिं जेनेबा बिदिनो स्पिडयै एबा गोहो गोरायै फैनानै जे गोजौनिफ्राय फैनानै मानसिनिथिं आवगायबोनानै जे मानसिनि न' बां आरो जिब जुननि थाग्रा खुलिखौ बिदिनो सेब बिदिनो खहा खालामदों आरो जे मानसिनि बे जिउ बिदिनो जिउफोराबो बिदिनो जों गोबां खहा जानाय एबा जिउखौ मा नांनायखौ नुदों नंगौना नोंथां?
औ नंगौ थारैनो
औ आरो जे दायो बिदिनो गोबां बिदिनो जे दायो बिदिनो माइ गायनाय बोथोर जे माइ गायनाय बोथोर बिदिनो सफैब्ला बिदिनो जोङो दै दै बिदिनो बांद्राय एबा बांनायखौ जों नुनो मोनो आरो जे माइ गायनाय बोथोराव जे गोबां बिदिनो बारहुंखाफोरबो जों बिदिनो बारनायखौ नुनो मोनो आरो जे अखा बोथोराव मानो होनोब्ला बिदिनो दै बाना जायो होनोब्ला जे अखाबो जे अखा जोबोद होयो आरो जे गोजौ बिदिनो हाजो ओन सोलाव जे अखाया बिदिनो जोबोर बिदिनो स्पिदै आरो जे दावख्लाय बोयो बेनि जाहोनाव बे गाहाय ओनसोलाव जे समान ओनसोलाव बिदिनो स्पिदै अंख्लायबोनायनि जाहोनाव मानसिफोरा दै बिदिनो बारनो नाजानायफोराव मानसिनि बिदिनो जिउ खहाया गोमानो गोनां जादों आरो जे नोंथाङा बुंनांखाबाय जे लामा बिदिनो थांनाय समफोराव बिदिनो टाइमफोरा एबा समफोरा बिदिनो साख्रि मावनायफोरनि सरखारनि बिदिनो बेयावबो बिदिनो थां सोराव सुबिदा जायो होननानै आरो नंगौ जे बिदिनो गोबां बिदिनो नुनो मोनदों जे गुबुन ओनसोलफोराव जे बदिनो अखा फैनानै जे मानसिनि जे लामाफोर बिदिनो थाबायग्रा जेरै जिनै गाव बिदिनो गावनि एबा गुबुननि न'फोरावबो बिदिनो दै लोमनायबो नुदों आरो लामा सामाफोराव बे थाबायनायावबो बिदिनो गोब्राब जानायखौ जों नुनो मोनदों नंगौना नोंथां?
औ नंगौ
आरो जे बि दैया बिदिनो मानसिया जे मानसिया बिदिनो दंफां बिदिनो बिफां लाइफां दानफ्लायनाय जि नि जाहोनावबो जे बे दैया मानो होनोब्ला बे खुरखानाय बे खुरखानाया जे बियो बारायदों मानो होनबा मानसिया बिदिनो बिफां लाइफां दानफ्लायबाय आरो जे दानख्लायनायनि जाहोनाव बिनि रोदाया गाहायथिं जे दैखौ हमथानानाय एबा दै जिङाव थानाय बिफांखौ दानफ्लायबा जे बिनि रोदाया दैखौ होबथायोमोनब्लाबो जे बि दैया बे रोदाया बे दांख्लायनायनि जाहोनाव बेनि रोदाया बे दिनै सेवलांनानै एबा थैनानै जे गाहायथिं बिदिनो दैया बिनि सारथिं जे लोमनानै बिदिनो हाखौ जों फुुरखानायखौ नुदों। नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ
औ आरो जोंहा नै समाबो जानानै फैबाय नोंथाङा जे बाथ्राबो दहै बुंबाय आरो नोंगौ आरो सैथो आं नोंनिफ्राय बिदिनो गोबां बिदिनो बाथ्राफोरा सोलोंनो मोनबाय नोंथाङा बिदिनो आंनिफ्रायबो बिदिनो फंनैसो बाथ्राफोरबो खोनाबाय होननानै आङो नोंनियाव बिदिनो
नंगौ आंबो जोबोर मोजां खोथा खोनानाय मोननानै जोंहा गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। नंगौ थारैनो सैथो।
औ।
दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय।
उम जोंहा खोनादोंना नोंथां? जोंहा समा बेसेयावनो दोनथ'सै नामा समाबो जानानै फैबाय। जों बेसेयावनो दोन बेसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां। औ औ।